औ नोंथां औ खुलुमबाय नोंथांखौबो
औ गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय नोंथांनिसिम।
औ नोंथांनिसिमबो बावहरनाय जाबाय।
औ नोंथाङा दा मा खालामदों?
आङो दंथ'यो ओरैनो
अ अ अ
नोंथाङा मायाबाफोर खौरां लानानै लादों ना फैदोंमोन नामा?
अ आं नोंथांजों जोंनि बर' हारिनि दोरोङारि ओंख्रि सबाय साम' संनायखौसो एसे सावरायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन। नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन दे।
औ होमबा आं फोरमायलांनोसै नोंथांनिसिम ओ सबाय साम' संनो थाखाय गिबियावनो जोंनो नांगौ स' ओ साम' साम'खौ जोङो ओ दै-दैमा एबा बाजारनिफ्रायबो लायनो हायो बाजारावबो दा साम'फोरखौ गोबां माने आरो जोङो दै-दै खाथिफ्राव दै दङ'ब्ला जोङो दैफ्रावबो लायनानै माबानो हायो लायनानै संफैनो हायो। साम'खौ संनो थाखाय जोङो सानसेसो सिगांहाय सं जेनेबा जों अखा नायै संगोनबा जोङो सानसेसो सिगांहाय लायनानै सोमनानै दोनखानांगौ जायो सो बिदि सोमनायनि दोननायनि जाहोनानो जाहैबाय खौ बिनि मैला दा खोर गासिबो लेथ्राफोरखौ खारोजोननायनि थाखाय जों सोमो आरोना बेखौ सानसे गाहाम सोमनानै दोनो खायफा साननै गाहामबो सोमबावो सानसेसो सोमो ओमफ्राय बेनि उनावहाय अखानायैहाय जोङो जागोनबा बेखौहाय बिनि साम'खौ सिगाङावनो जोङो बिनि दाखोनखौ गारनानै लानांगौ दाखोनखौ गारखांनायनि उनाव जोङो साम'नि ुखौ दानो आरो ना दानखांनायनि उनावहाय साम'खौ गोजोन खालामनो थाखाय साम'नि बे माबाखौ माबाखौ गोजोन खालाम फाय जोङो ओ खोनै खोनथामसो फु सै आरो ना मोजांनो गोजोन खालामनो थाखाय आरो फुखांनायनि उनाव फिननै फिनथामसो मोजां सुबावनोसै मानिे लेथ्रायाव थायो नालाय बियो हाद्रि गासिबो हाद्रिथ' नङा माने हाब्रु बेफोरो गासिबो हाबनानै थाजोबो ओंखायनो बेखौ खारहोजोबनो थाखाय मोजां सुनांगौ ज आरो ना फुनांगौ सुनांगौ सुखांनानै फिनै फिनथामसो सुखांनायनि उनाव बेखौ आधा घन्टासो दै दैोना दै सनाय लु फोरबो होजायो लेबुआ माने बिनि मैलाखौ अरख'यो मायो होननाय होननानै खोनायो आरोना बेखायनो जों लेबु सैसेसो खावसेसो होनाय नानै हो दैसायाव साम'खौ सोमोबा बे सोंबाय थानाय समावनो जोङो जोंनि सबायाइखौबो जगार खालामनानै लाखानो हाबाय सबायजों संगोनबा सबखौ जगार खालामनायनि थाखाय जों सिगाङाव नांगौ सबाइ गोथां। सबाय गोथांखौ जोङो ब बजारनिफ्रायबोलाय बायनानै लाबो लायनो हायो एबा जोङो न'फ्रावबो खायफा खायफा नावनो गायोबो सबबायखौ आरो जोङो सब खौ सिगाङावनो सबबाय गोथांखौ सारायाव मोजां एवना लागोनोसै जेब्ला सबाया मायो बा जोङो बेखौ सबाइखौ खांनोसै आरोा जेब्ला सबाइ आं माबायो मोनो। अल खांनानै जोङो गुसु खालामनो दोननोसै गुसु जेब्लाहाय सबाया गुसु जायो अब्ला जों बेखौ मोजां होख्रेबनोसै आरोोना होख्रेबनायनि उनाव। ाय जोङो जेब्ला बे मोजां गेब्लेयो अब्ला बिनि माबाफोरखौ बिगुरफोर जे गयो जों होख्रेमबाय नालाय बिनि बिगुर दा माबाफ्रा गबायनाा बेखौहाय जोङो सङो मोजां। जावनोसै जावना लानोसै बिनि बे मैला दाखोरफोरखौ माब थाखाय। जावगानो थाखाय जों मोजां संग्रायाव जावनोसै आरोना जावखांनायनि उनावहाय बे बेखौ सबखौ स माबाखौ उननायखौ मोजांखौ जोङो। सुनोसै जोङो कुकारावबो संनो हायो एबा दोआवबो रुनो हायो। कुकाराव संनो थाखाय जोङो गोदोनि समावथ' गो जोंना कुकार गैयामोन। जों दोआवसो रुयोमोन दानि समावसो कुखारार ओंखारबाय बयबो कुकाराव रुनानै। जाग्रा जाबाय कुकाराव रुनोबा जों खनबै खेनबा बिदिसो गाहोनांगौ खेनबासो आरो दो दोआव। संनोबा आं दोनि संनायनिखौ खोन्थाालांसै नोंथांनो दोआव संनोबा जोङो दै एसे होनानै। बेहाय थावफोरबो होजायो थाव होनानै जोङो सबाय जे जों सुनानै लादोंमोन बेखौ होसननोसै होसननानैहाय जोङो बे गेब्लेेजासे मोजां रुसै आरो ना रुनायनि उनाव जे सबाया मोजाङै गुरै गिब्लेयो अब्लाहाय जों बेखौ साना लानोसै। सानायनि उनाव मोजां स सैा म बिाब बिगाब थायो बिदि मोजां साना लानोसै साखांनायनि उनाव जों स'खौ जोङो सोमना दोन्दोंमोन लेबुआव। लु होनानै बे जबाव। फिन खेबनै खिनथामसो आरो सुबावनोसै आरोोना मोजां खारहोनायनि थाखाय। मला आरो खारबन दा ओमफ्राय बेनि उनावहाय जोङो दै सरनानैहाय साम'खौ संनो थाखाय जगार। खालामसै साम'खौ। संनो थाखाय जों गिबियावनो सारायखौ जाननानै थाव सामब्राम। बानलु बेफोरखौ होनानैहाय जोङो साम'खौ एसे एर माबाखौ। बे सामब्राम बानलुखौ एसे एरनानै खामफ्राम खामफ्राम जाबाथाय जों साम'खौ होसनहरनोसै आरो ना
औ औ।
औ ओमफ्राय बिनि उनावहाय जोङो साम'खौ मोजां एरनानै बेहाय संख्रि, हालदै। गासिबो होजोबनोसै मस्ला मस्लि जोङो बानलु देनानै लानाय सामब्राम गुफुर देनाय हाइजें। देनायफोरखौ होनो हाबाय गोथाव‌ मोदोमनायनि थाखाय आरोबाव जोङो प्लासटिकनि मस्ला। स्लाफोरखौबो होनो हायो। गरम मस्ला माबा माबि जिरा जिरा बेफोरखौ जों होनो हाबाय आरो ना? साम'खौ एसे दै होनानै। मोजां संनानैहाय जेब्लाहाय साम'वा माबायो। ओ दै होनानै दैया रानो साम' ना अब्ला जों बे सबाइ रुना लानायखौ जोङो होसनहरनोसै आरो ना? सना सबाइ रुना हरनायखौ जों होसनानै एसे दै होनोसै अब्लानो जोङो खारैखौबो होफाखानो हायो।
औ ओ।
खारैखौ खौ होनायाव जोङो माने खारैखौ होखांनायनि उनाव जों सबायखौ गोदौ होनोसै आरोना मोजाङै। खारैखौ होनायनि जाहोनानो जाहैबाय रं ओंखारनायनि थाखाय खारैखौ होयो। ओमफ्राय बिनि उनावहाय जों मोजां गोदौ होननाय सबायखौ माने खोबनाङा खोबबाथाय बियो। गोदौ फुयो होनो बेखायनो जों खोनाङा आरो। आरो सम सम एरबाय थानांगौबो जोङो सबायखौ नङाबा सबायाथाय बिदि जेरै अनला ओंख्रि। गोदैयो बेबायदिनो सबाय ओंख्रि। ख्रियाबो गोदोयो बेखायनो जोङो एर एरै होबाय थानांगौ जायो बेनि उनावहाय जेब्ला। हाय सोबाया गोदौवो मोजाङै गोदौवो अब्ला गोदौबाय थानाय समावनो जोङो ओ गंगार दुन्दिया नङाबा दुन्दिया जेनेबा गोजां बोथोराव संनायबा जो जोङो दुन्दियाफोर होनो हाबाय। आरो गरम बोथोरावबाथ' जोंना दुन्दिया मोना। जोङो गंगार दुन्दि दियाखौ होयो जोंनि बारिफोरनिफ्राय खानानै जोङो बेखौ सुनानै मोजां साफा सुनानै लानान नै बिखौ जेब्लाहाय गन' जायो सबाया जोंना अब्ला जोङो गंगार दुन्दियाखौ होनोसै आरो ना। गंगार दुन्दियाखौ होखांनाय उनाव जों मोजाङै एरबावनोस सै सबाइखौ एरनानै एसे गोदौ गोदौ होबावनोसै। गोदौ होनानै आरो गन' जाफिनोबाथाय जोङो संख्रि साखिनोसै आरो ना। संखि साखिनायनि उनाव जेब्ला जोङो आ संख्रिया नाङाखै अब्ला जों एसे होबावनोसै एसे होनानै जों मोजां खनसेबां खनसे खननैसो एदनानै दसे सो एसे गोदौ होबावनानै जोङो सबाइखौ खांनानै खांनो हाबाय आरोना। बेनोमोन जोंनि बर' हारिनि सबाय संनायनि माबाया नोंथाङा आरा आंनो माबाफोर फोरमायनो सानदोंबा फोरमायनो हागोन।
औ आंबो बिदिब्ला बर'निनो मैथाजों एम्फौ ओंख्रिखौनो नोंथांनिसिम एसे फोरमायना होनोसै।
अ अ नोंथां फोरमायनो हागोन दे।
औ। बिदिब्ला होमबा जोङो गिबियावनो मैथाजों एम्फौ ओंख्रि सं संनोब्ला जोंनो एम्फौ नांगौ जायो मैथा नांगौ जायो। नङा होमबा? दा बिदिनो जोंनावथ' बांसिनै बर'फोरनियाव न'वाव गासिनावबो मैथाया थाखायो। दा बिनिखायनो जोङो मैथाखौ बारिनिफ्रायनो खानानै लानो हाग गोन आरामनो फ्रेस ओ थाजा थाजानो।
औ औ।
जुदि गैयाब्ला मैथाया गैयाब्ला जोङो ओ हाथाय एबा गलानिफ्राय जोङो बायनानै लाबोनो हायो। आरो बिथिं जोङो जुदिसो एम्फौआबो न'आव गैयाब्ला जोङो बे खौ हाथाइनिफ्राय बायनानै लाबोनो हायो आरो जुदि न'आवनो दङ'ब्ला जोङो बे खौ ओ जेरनानै लाग्रोनांगौ जागोन फासनिफ्राय फासाव। आवनो गिबियावनो ओ फिथोबनिफ्राय जेरनानै लांनांगौ। बि खौ जिरोब्ला जोङो मा खालामनांगौ ओ संग्राय बा सान्द्रियाव ला ओ लाना संग्राइबा सानद्रि लानानै जोङो बे सायाव जि गांसे बनांगौ जायो। बेनिफ्राय जोङो फिथोबनि फ्राय एम्फौखौ जेरनानै बेयाव दोनहरनाय जायो। जि लानायनि खारन उम माबे ओंथियानो जाबाय बै एम्फौनिफ्राय माने खान्थै ओंखारोना बे खान्थैखौ बे जिया सोबनानै लायो आरो होमबाना एम्फौआ जे बो जाया। जुदि खान्थै ओंखार लायोब्ला माने बियो दाखोन जायोबा सोमखे सोमखे जायो। फौआ गोसोम गोसोम जायो बिनि थाखायनो जोङो जिखौ लानाय जायो। दा जोङो एम्फौफो जिरखांनायनि उनाव जोङो बिखौ ओ ओ बियाव एसे फिथोबनि बाय खुन्दुं बायदिसिना थानायफोरखौ जोङो मोजाङै ओ बोखारना लानां खौ दा बिनिफ्राय जोङो एम्फौखौ जोङो साराय गुदुं उङाव ओ सारायखौ अदाबाव जाननानै जोङो साराया जेब्ला गुदुं जायो अब्ला जोङो बे एम फौखौ साराय गुदुंआव हरनानै जोङो दसे एवनांगौ जायो। बि दिनो गोरानैनो मानो होनोब्ला जों बेखौ एम्फौखौ ओ डाइरेक्टयै थावआव सङोब्ला माने बे एम्फौआ मोननो नागिरा होननानै बुङो जों थ' बारा मोजाङै मोनथिला माने गोदोनिफ्रायनो बेबायदि नेमखौ फालिबोदों नालाय बे ओ एम्फौ ओंख्रि सङोबा माने एम्फौखौ बेबायदि गोरानै एवग्रोनांगौ जायो। साराय गुदुं दसे गोबाव बिदि। एवनानै साराय गुदुङाव एवनानै माने एम्फौखौ एसे खामफ्र्राम खामफ्र्राम जानाय एवनांगौ बिनिफ्राय बोखारनानै ओ बेखौ जोङो दै गुदुंङाव सुनानै लानो हायो। बेनिफ्राय सुनानै जोङो बेखौहाय ओ जुदि बस'नो लुगैयोबा एम्फौखौ बस'नो हाबाय आरो जुदि नङाबा गोलावैनो जानो गोसोबा गोलावैनो बिदियैनो दोननो हाबाय जोङो बांसिनैथ' जोङो मैथा मैथाजों जायोब्ला एम्फौखौ बस'योसो बस'योब्ला माने बिनि टेस्टआ बिनि गोथावा मोजांसिन जायो आरो दा जोङो बस'नानै लाग्रोनांगौ बेखौ सुनानै सारायनिफ्राय थिखोनानै सुनानै बस'नानै लानांगौ दा बिथिं जोङो बेखौ बस' खांनानै दोन'नानै जोङो ओरै फारसेथिं सारायाव माने थाव होनानै जोङो मैथाखौ सायनानै सुनानै बेयाव सारायाव होसननानै एवनांगौ दसे बेनिफ्राय एवनानै जोङो बेयाव संख्रि हालदै मस्ला गासैखौबो होजोबनांगौ आरो बिथिं ओरै फारसेथिं एम्फौखौबो जोङो थाव संख्रि बानलु हालदै गासैखौबो होनानै एवनानै लानांगौ दा बेयावहाय औ बेयावहाय जोङो मैथाखौ बे हालदो एम्फौ एवनायाव जोङो मैथाखौ होसन्नो हायो आरो
उम
मैथाखौ होसोनो ओमफ्राय बिनिफ्राय दसे जमा एरनानै बेखौ दै एसे होदेरनांगौ जुदि बिदै जानोब्ला दै एसे होदो दैसे होनानै बे जोङ एसे एनानै दसे खोबनानै दोनांगनिफ्राय दसे थानानै बोखारनानै बेखौ नायनांगौ जोङो जुदि दैया बुरजायैनो द दुङ बेखौ जोङो रानहोबावनांगोन एसेबाव मोननो थाखाय दोनबावनांगोन आरोबाव बेनिफ्राय आरो दसे खोबनानै दोनबावदो बेनिफ्राय आरो जुदि दसे खोबना दोननानै आरोबाव नोङो नायफिनदो दैया रानबायब्ला बेखौ बे खौ जोङो
एम्फौआ मोन्दोंना मोनाखै बेखौ नायनानै जोङो ओंख्रिखौ मोन्दोंनाा मोन जों मोनथि -मोनथिगोन जुदि एम्फौआ मोनबायब्ला जा जाबायब्ला जोङो बेखौ ओं खौ मोनबाय होननानै हमना ला लानो हासिगोन मानो होनना बुङोब्ला मैथायाथ' दसेयावनो रेबखायो नालाय होसनना होनानै दसे खोबना दोनोब्लानो आुाद्रायाबो मैथाया दा एम्फौआसो मोन्दोंनाा मोनाखै बेखौ नायनानै जोङो ओंख्रिखौ मोननाय मोनैखौ जोङो मोनथिना मोनो आरो दा ओमफ्राय खोबा दोननायनि उनाव